नोंथां खोनादों।
औ आं नोंथांजों दा जोंनि ओ बड'लेण्ड ओनसो सोलाव थानाय जेनाखि बेरायग्रा जायगा बेफोरनि सायाव एसे सावरायलायनो नोंथांनाव कल खालामनाय जादों आं।
औ सावरायजागोन नोंथां।
दा आङो नोंथांनि सिगाङाव बुंनो सानदों जे ओ जेरै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि सिङावहाय जे गोबां
औ
फारा बावखुंग्रि देर
औ
रायमना नेसनेल पार्क बेफोराव नोंथाङा मालाबा फोर बेरायनो थांखांबाय नामा?
औ आङो ओ बेफोराव आङो बेरायनो थांफेराखै नाथाय नैबे जोंनि आरोबावदि ओ दंबावो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बेरायग्रा जायगा गोबां दंबावो ओ बेफोराव आङो खायफा-खायफा जायगाफोराव थांफेरबाय नाथाय नोंथाङा बुंनाय जायगायाव आं थांफेराखै ओ जेरै जोंनि खाथि खाला नैस स'कि हाजो ओ दारागाव हाजो ओ बायदियाव आङो थांफेरबाय ओ नाथ थाय ओ नोंथाङा बुंनाय बेज जायगायाव आं थांफेराखै आरो ओ जोङो बेरायनो थांनानै जोबोर मोजां मोनो गोसोखौहाय ओ न' सिङाव थाबाय थायोब्ला जोङो गो-गोसोखौ एसेबाबो उसुखुथु ओ मोनो आरो बायदि साननायफोरा जोंनि गोसोखौ ओ जोबोर लोरबां खालामो ओम बेफोरखो जोङो बिदिनो ओ न' सिङाव थाबाय थायालासिनो ओ जोंनो थाखाय ओ जोंनि थाखाय बेरायनायाबो जोबोर गोनांथार जोङो बेरायनो थांनानै गोसोखौ जोबोर मोजां मोनो ओ जोङो बिदिनो ओ स'कि हाजो एबा बिदि दारागाव हाजोफोराव थांनानै जोबोर मोजां मोनो। ओ जोङो लोगोफोरजों ज' ज'यैहाय ओ मालाबा समाव जोङो ओ सम लानानै बेरायहैयो ओ जोबोर मोजां मोनो गोसोखौ बिदिनो हाजो हाला ओ दैमा दैसा बंफां लाइफां ओ बे ओ मिथिंगायारि ओ समायना हाथाइफोरखौ नुनानै जोबोर मोजां मोनो गोसोफोरखौ ओ बेखायनो जोङो ओ बिदि बेरायनाय एबा दावबायनायाबो जोबोर गोनांथार नङा होमबा नोंथां? औ। नोंथाङाबो बिदि बेरायनानै माबायदि मोनो एसे फोरमायनानै होदो।
आंबो ओ बेरायनायाथ' मोनसे मानसिफोरनि माबा बायदि मुलि बायदि आरो जेरै जों बबा समाव बांद्राय दुखुआव बुङोब्ला जोङो ओ बेरायनो थाङोब्ला गोदान जायगा माबा खालामोबा नायबिजिरहोयोबा जोंनि गोसोआ एसेब्लाबो गोजोन्नाया मोनखायो। जेरै जोंङो ओ रायमना नेसनेल पार्कफोराव जों थांङोबा जेरै बेयाव जोंङो गोबां ओ जातनि जेरै जिब जुनार दाउसिन दाउलाखौ जों नुनो मोनो। जेरै ओ ओ गल्डेन लेंगुर। ओ दावराय मैदेर आरो गोबां जेनोखि ओ जिब जुनार जों रायमना बे नेसनेल फोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो खाथि खाला जेरै जोंनि ओरै दंङ जेरै धिरबिल दिप्लाइ सरलपारा बेफोरावबो जोंङो थांङोबा ओ गोजोन मोनगोन आरो नोंबो मालाबा भिजित खालामना नायनाय नायबिजिरनानै नायनाय ओ जेरै सरलपारायाव थांङोबा जोंङो न'खरनि गासै बो मानसि सुबुंफोरजोंबो थांनो हायो आरो लोगो दोगोजोंबो जोंङो थांनो हायो जेरै बेयाव थांनानै जोंङो सरलपाराया मोनसे ओरैबायदि जायगा जे जोंनि आसाम आरो भुटान बे मोननै बरडार बिनि गेजेराव मोनसे सिमना आरो बियो
औ नंगौ
जों खांनानै दुगैहैनो हायो बार जाहैनो हायो लोगो दोगोजों रंजाहैनो थांनो हायो नोंथाङा मा सानदों नामा मालाबाफोर नोंथाङा सरलपारायावहाय बेरायफैनो
औ सानदों जिहेतु जोंनि बड'लेण्डनि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिनो जायगा नालाय थांनो सानदों बिदिनो बिदि जोङो मबाइलफोरावबो नुनो मोनो आरो जोंनि खाथि खालानि लोगोफोर फोरखौबो थांनायखौ जों नुनो मोनो जोबोर गोसो जायो थांनो नाथाय रांफोरनि आंखालाव थांनाय जाथ'वाखै आरो थांगोन होननानै सानदों सानसेब्लाबो औ
दा जोंनि नोंथांमोननि जायगायाव ओरैनो मा मा बेफोरबायदि बेरायनो थाखाय जायगा दङ जायगाफोर दङ
औ जोङो बिदि हाजो हाला दैमा दैसा थानाय जायगा होनबाथ' जोङो बे दारागाव हाजो सकि हाजो बायदिखौनो होनजायो आरो जोङो बगामाथि होननाय मोनसे जायगाबो दं बेयाव बो थाङो गोबां बिदि जोङो जानुवारि बायदिफोराव ब मागोफोरावहाय बर'फोरखौ जोङो बिदि लावखार ओंखाम जानो थांनायखौ नुनो मोनो गोबांखौनो बेफोरबायदि जायगाखौ फोराव आरो बेनि अनगायैबो बेरायथावना जायगा दंबावो आरो खाथि खाला जेरै जोङो बिदिनो पार्कफोर लुफुंनानै दोननायबो दं बेफोरावबो जोङो बिबार बारि बायदि बिदि जायगा फोराव थांनायखौ नुनो मोनो।
नोंथांङा मालाबा। फोर ओ जोंनि। आसामनि बायहेरायाव थांफेरबाय नामा बेरायनो जेरै सिक्किम अरुनाचल मेघालय। बेफोरबायदियाव।
ओहो थांफेराखै थांनो होननानै सान मिजिं थिनानै थायो आरो गोसोआ सानसेब्लाबो थांगोन होननानै नाथाय थांनो मोनथनाय जायाखै।
जुदि नोंथाङा औ आं थांबाय नोंथां। गोबां बार थांबाय जेरै स्किम। ओ अरुणचल प्रदेश। मेघालय जेरै सिक्किमाव। थाङोबानो नोंथांङा गोबां समायना समायना जायगा नुहैगोन। जेरै ओ थाबा होननाय दङ। आरो ओ सेलापास बेफोराव थांबा नोंथाङा बरफ नुहैगोन आरो।
औ
बेवहाय जों। थामफेरि जायगा हिसाबै बरफ नुफेरै हिसाबै जोङो बेयाव थाङोबा। गोसोखौ जोबोद गोजोन मोनो।
औ
दा नोंथाङाबो बेखायनो मालाबाफोर ओ बेरायनानै नायनाय बुहुद गोजोननाय मोनगोन।
औ। ओ बिदि ओ गोजान गोजान बिदि जायगाफोराव दावबायनानै जोङो मा मा मिथिनो मोनो आरो गोसोफोरखौ माबायदि मोनो नोंथाङा एसे बुंनानै होदो?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जुदि बेरायनो थाङोबा गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय। ओ गुबुन मोनसे जायगायाव थांयो। थाङोबा जेरै जों बिसोरनि गाननाय जोमनाय राव हारिमु। दामनाय देनाय। बिसोरनि गोसो माब्रै आरो बिसोरो संसारखौ माबायदि जायो जों बिसोरनि बागै मिथिनो मोनजोबो। नोंथांङा बेरायनो। थांनायनि मुङाव थांबाबो। माखासे बुस्थुफोरखौ मि। मिथिनानै फैनांगौ जायो। मानो होनोब्ला जों बेरायनो होननानै जों। जेरै जायगा नायनो थाखायल जों थांनाङा। बिथांमोनहा माबोरै थायो। बिथांमोननि ट्रेडिसन बिथांमोननि जेनाखि कालसार बेफोरखौ जों मिथिना लाबोनाया जोबोद गाहाम आरो जेरै गुबुन हादरनि फ्राय जोंनि ओ जायगायाव दावबाय फैयोबा सुबुंफोरा जेरै जोंनि बैसागु रंजानाय बैसागुखौ माबायदि रंजायो बेफोरखौ मिथिनानै लाङो थिग जोंबो बिदिनो ओ गुबुन जायगायाव थ थांबा बिदिनो मिथिनानै फैनांगौ आरो अनलि बेरायनो थ थांबाल' जाया जों मिथिना लाबोनांगोन
औ
दा नोंथाङाबो बेरायनो थाङोब्ला इन फिउसार आरो नोंथाङाबो मिथिनानै लाना फै बेफोरनि बागै
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोङो बिदि गोजान गोजान जायगाफोराव दावबायनानै जोङो ओ गोबां बाथ्राफोरबो मिथिनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जोङो मिथियैफोरखौ मिथिनो मोनो रोङैफोर खौबो जोङो रोंनानै औ फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
जोबोर गोनांथार ओ जोङो एसेबां दावबायनो बो नांआ नङा होमबा नोंथां? जोङो खायफा खायफा आथिखालावथ' जोङो ओ जोंनि बे ओ लाइमोनफोरखौहाय ओ नांगौनि बारा जों दावबायनायखौ नुनो मोन नङा होमबा नों थां औ एसेबां जोङो बेफोरबायदि दावबायनोबो
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ सैथो
औ औ
गासैबो बुस्थुखौ जोङो समान लाखिजोबनांगौ दावबायनायखौबाबो जेरै जानाय लोंनाय गासैखौबो
औ
दा जोङो जेनेबा जोंनि नांनायनि बारा जों बाहायनाया जोंनिनो खहा आरो नोंथाङा उननि जेनाखि दावबायनो जे थांखि लादों बेयो नों बबेयाव थांनायनि थांखि लादों अबे जायगायाव
आङो बिदिनो दा मानसिफोरा थांबाय थानाय बिदि मानसिफोरा जि दावबायनो थांबाय थायो बेफोरावनो आङो आसामनि बाहेरफोराव थांनो लुबैयो आरो दाथ' आसामाव थ' जोङो जाखिनि जायगा बेफोरावथ' थांबाय थानाय जायोआनो एसे एनै जों गिदिंबाय थानाय जाखायो जोंनि आसामनियाव बेखायनो आसामनि बाहेराव जाखिनि बिदि नायनांगौ आरो बेरायनांगौ समायना जायगाफोर दं बेफोराव थांनो लुबैयो आरो औ
दा आं नोंथांखौ मोनसे खोथा बुंनो सानो नोंथांनि नोंथाङा जुदि उनाव बेरायनो सानदोंबा ओ नोंथांआ मिज मिज'राम अरुणाचल नङाबा नागालेण्ड बे मोनथाम माबायावहाय हादरावहाय नोंथाङा बेरायहैनो नाजा आरो मानो होनब्ला बेयाव जों जेरै जों दा बेयाव थायो बिथांमोनहाबो जों बदिनो ट्राइबेल सुबुं फोर
औ
दा बेखायनो नोंथाङा थाङोबा बेयाव थांनानै अरुनाचल, मिज'राम नङाबा नागालेण्ड बे मोनथाम स्टेट आआव थांनानै नोंथाङा बिसनि गासिबो कालचार बिसिनि जानाखि ओं गाननाय - जोमनाय मुस्रि मोसानाय रंजानाय बेफोरखौ मि मिथिनानै लानानै फै। जेब्ला नोंथाङा सिनायै गोदान मान रायलायगोन अब्ला नोंथांनि गोसोआबो जोबोद गोजोननाय मोनगोन।
औ।
बिदिब्ला नोंथां दिनैनो रायलायनायखौ दोन्थ'सै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां।
औ।